अ खोनादों ना औ नोंथाङा मा खालामदों
दाथ' ओरैनोआव दं नोंथां
औ औ आंबो ओरैनो दङ नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ औ
जों दिनै सावरायलायनाय आयदाया जाबाय बाथ्रा भाव बाथ्रा फाव होनबाथ' नोंथाङा बुजिखायो
औ बुजिखायो
औ गिबियावनो बुंनांगोन जे जोङो बाथ्रा भावा सुबुं थुनलाइनिनो मोनसे बाहागो सुबुं थुनलाइया मोनसे से जोलैनिफ्राय गुबुन मोनसे जोलैसिम खुगाजों खुगा सोलिबोयो जेराव जेबो लिरनाय महर थाया आरो औ बेखौ जों खायसे खायसे बिजाबफोराव जों लिरनाय महराव मोनोब्लाबो बेसोरखौ जोङो लिरगिरि बा मा आ लिरगिरि होनना बुंनो हा हाया मानो होनबा बिसोरखौ जों बुथुमगिरि होननानैसो बुंनांगोन आरो औ बिदिब्ला जागायसै आङो बाथ्रा भाव बाथ्रा भावा माने मोनसे से बर'फोरनि मोनसे बाथ्रा खोन्दों आरो गोदोनिफ्रायनो बर' समाज खायसे आखुथायाइफोरखौ फोरमायनो थाखाय बाथ्रा भावखौ बाहायबोदों बाथ्रा भावआव बाथ्रा भावा सुंद' मोनसे बाथ्राब्लाबो बेयाव गुवार मोनसे ए ओंथि हाबनानै थायो नङा होमबा सोरनिबा आखलखौ फोरमायनो थाखाय बा बेखौ हिेंसालियायै सोंखारिनो थाखाय बर'फोरा बाथ्रााखौ बाहायबोदों नङा होमा औ आङो औ मोनसे बाथ्रा फावनि सोमोन्दै आ फोरमायनोसै आङो बे जाबाय औ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रा फावखौ बांसिन आ माने बर' समाजाव बाहायनायखौ नुयो आरो बर' समाजाव थोंजोङै माने सोमोन्दो दंखायो बियो सिखा गोदाना मोजां ना गाज्रि बेखौ जोङो सानथामसो दाना नायबानोनो जों हमनो हायो नङा होनबा आरो मोजां नङाब्ला बियो सानथामसोनि उनावनो बियो गाज्रि जालाङो बे बायख्लालाङो बेबादिनो हिनजाव गोदान बा हिनजाव गोदानखौ बबेबाफ्राय नायनानै लाबोनायनि उनाव हिन्जाव गोदाननि आखला माबायदि बिनि बे बा बेब'हारफोरा माबायदि बेखौ जोङो दानथामसोनि उनावसो जों हमनो हायो मानो होनलाय हिनजाव गोदानाथ' फैग्रो फैग्राथ' गावनि आखल आखुखौ दिन्थिनानै लाफैयाना नाथाय जेब्ला बियो लासै लासै एसे गोजाम जालांगोन बिनि आखु आरो बिनि आसल आखुफोरा लासै लासै नुजालांगोन आरो नङा होमब्ला बियो माने गिदिरखौ मान होनो रोंगौना रोङा बा उन्दैखौ अननो रोंगौ ना रोङा न'खरनि मानसिफोर खौ सिबियोना सिबिया बेफोरबायदि आरो बेफोर बेफोर आखल आखुखौ बा हिनजाव गोदाननि बेलायावनो बुंनांगोन बेखौ बेखौ फोरमायनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो बा आरो दोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया बे बा थ्रा भावाबो बर' समाजाव जों बाहायनायखौ नुयो। मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया बेनि ओंथिया जाबाय माने जायफोर बाथ्रा माने ओ ओंखार हागोन बा बुंनो थाङोब्ला मोदोमनाय बिबार बिबाराथ' मोदोमनाय दंखायो ना बे बिबारनि मोदोमनायखौ रावबो हमथा हानो हाया बिबारनि मोदोमनाया बिबारा मोदोमनाय लोगो लोगो बिनि मोदोमनाया गोसार हागोन नङा होमब्ला बेबादिनो ओ बेखौ बांसिन सोरनिबा गोसो थोलायनाय मानसि जों बांसिन रुजुनायखौ जों नुनो मोनो आरो। सोरबा सेंग्रा सिख्लाया गोसो थोलायोब्ला बिसोरो सानबेसे बेसे बिसोरो एसे खोमानानै थानो सानसेब्लाबो समाजा बिसोरखौ मिथिखागोन सानसे नङा सानसे बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा मोनथिखागोन बे बाथ्राखौ फोर मायनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ फोरमायनाय जायो आरो। आरो अखा हाहांनानै खुफ्रि हमनाय बेबो बर'फोरनि मोनसे बाथ्रा भाव अखा हांनानै खफ्रि हमनायनि ओंथिया जाहैबाय जोंहा बे समाजाव खायसे मानसिफोर दङना जेब्ला जा थाय जायो अब्ला माने जेबो बुङा माने एसे नायनानै थाबाय थायो हा जेब्ला जाथाया जोबनानै थाङो बा बबेयावबा खैफोदा जोबनानै थाङो अब्लासो फैनानै बुंफैगोन आरो नों बिदि मावनांगौमोन नों बि दि खालामनांगौमोन नों बिदि बुंनांगौमोन नोंनिया जायाखैसै नों मानो बिदि खालामखो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि आखल आखु खौ दिन्थिनो थाखायनो बेखौ अखा हा हांनानै खफ्रि हमनाय बे बाथ्राखौ खौ फोरमायनाय जायो आरो। नोंथाङाबो मोननैसो आ बाथ्रा भावनि सोमोन्दै फोरमायजागोन। नोंथाङाबो फोरमायदो मा माखौ मिथियो औ।
बाथ्रा फाव होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा? ओ आङो नोंथांनो बाथ्रा फाव एबा थुरि नुब्ला बाथि गारो बेखौ ओ एसे ओ फोरमायनो सानदों एबा बुंथिनो सानदों ओ जोङो जेराव थुरि नुयो जों जेराव थुरि हाग्रा नुयो ओ हाग्राखौ जोङो हानो थाखै बेयावहाय हाहैनो मानसिफोर मानसिफ्रा थाङो नङा होमबा नोंथां? आरो थुरि बाना नै लाबोनो लांफानाय बाथिखौ जोङो दोनो। गु बै बाथ्राया बेनोदि जायनो जाय मुवाखौ नांगौ जायो बै मुवाखौ जेराव मोनो बैयावनो थांनानै बेखौ लाबोनायनि राहा खालामनो खालामनो थि खालामो आरोना नोंथां आरो थि थिग बेबायदिनो जोङो हाबा जानो बैसो जानाय सेंग्रा एबा थाब्ला बे सेंग्रानि जरा खालामनो थाखाय जायनि न'आव सिख्ला दं बै न'खराव माने सिख्लाखौ ओ सोंहैनो ओ बिना-बिबान लां ब्ला बे बाथ्रा भावखौ जों बाहायनाय जायो आरो ना। जितु जोङो बाहायनाय जायो जिथु बै हाबा जानो गोनां सिख्लाया माबायदि एबा जिथु जों बेखौ मिथिनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ जों बाहायनाय जायो आरो बिदिनो ओ गराय नुब्ला सिं बायो होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो
औ मिन्थिखागौ फोरमायदो थेवबो।
औ ओ जोंनो जिथु बेबायदिनो गराइ नुब्ला सिं बायो बेबायदिनो जोङो बहाबा थाङोब्ला जों बेबायदिनो गोबां माने ओ गर' बेबायदिनो मानसिफोरा माबाफोर ओ जिहेथु बबावबा थाङोब्ला जों माबाफोर गाखोनो मोनगोन नामा जों सोरजोंबा थांफानो मोनगोन नामा जों बेखौहाय होननानै जों सानो आरोना। जोङो
माने दानि मानसिफोरा थाबायनानै थांनो बायोना एसे आजादिखौ लुबैनाय जाबाय औ बेयो था बायनायल' नङा बेयो गराइ नुब्ला सिं बायो माने बे मायबाफोर खामानि मावनायावबो जायो आरो। दा बबेबा खामानिखौ नों एसे गोरा मोनबाय सोरखौबा मावना होजानो लुबैबाय बेयावबो जायो आरो बेयो
औ बेबिदिनो आरो ना जों अबावबा थांनो नागिरबा बेबायदिनो माबा फोरजों गाखो लांनो मोनगोन नामा जों सोरा थांफानो मोनगोन नामा जों माने थाबायनो बानानै जोंबो बिदि बे बाथ्रा फावखौ बेबायदिनो गुरैयै खावलायनाय जायोदि माने बे बा थ्रा फाव आव माने बिदिनो जोङो खामानिफोर मावोब्ला जों थाथ'लाबायो जों जिथु खामानि मावनो खामानि मावनो बानानै जोङो जिथु बाहाना खालामनाय मोनसे बेफोर आरोना आरो बिदिनो दंबावो बाथ्रा फावफ्रा ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननानै मिथिखायो नङा होमबा ओ बिदिनो जाय खानस्रिफोरा माने गुदुंनिफ्राय ओंखारो बे खानस्रिया गावनि माने सिगांनि गुदुं गुदुङाव हाबफिननो रोङा बेबायदिनो जों मिथिनो मोनो खामानि एबा बुंखांनाय बाथ्राफोरखौ नङा खालामनो हाया बे खामानिखौनो थां फिनना ओ गोथौयै साना सहि बाथ्रा बुंनानै बुरखायनाय बुरखायो मालाबा खैफोदाव गोग्लैयो बेबायदिनो बेखायनो बुंनाय एबा मावनायनि सिगां ओ गो गोथौयै सान साननांगौ गोनां जायो जोङो माबाफोर जों बुंफ्लांगोन नामा जों माबाफोर दाय माव फ्लांगोन नामा ओंखायनो जों बेफोरखौ लानानै थिननाय थांखि गैयै बे बाथ्राफोर फावखौहाय बाहायनाय जायो आरोना। जों गोबां माने जोंनि खामानिफ्राव एबा जोङो माबाफोर मावफ्लाङोब्ला मिस्टेकफोर जों बेफोरखौ जों सानगोरनांगोन सिगां बिदिनो आरो नोंथां होन आरो नोंथां होननाय बदिनो मोदोमनाय बिबारखौ बो खोमानो हाया नङा होमबा नोंथां औ। जेथु मोदोमग्रा बिबारा जेरावखि थाया मानो एबा बारा बेफोरखौ जों मोनदांनो हाखायो जेथु मोनाम नाय ओ मोनामनायजोंनो जों हमदांनो हायो आरो। जों नुवाब्लाबो जों मो मोनामनायजोंनो जों ओ जोङो मा होनो सहैखायो बेखौ जों बेबायदिनो मानसि मोजांनि गुन एबा मावनाय दांनाय बेफोरनो ओ समाजनि गेजेराव गोसारो आरोना बिबारा ओ मोदोमनाय बादि बिनि गुना माबायदि जेथिंबो गोसारो ना गोसारा जों बेखौ मोनदांथिनानै मोनो औ
आरो बर'फोरनि गेजेराव बाथ्रा फाव दंबावो जे अजा बुज्लाब अजा बुरजाबा फिसा थैयो माने बर'फोरा गोदोथ' डाक्टर बारा गैयामोन नालाय बिसोरो अजानि सायावनो बांसिन सोनारनानै थायोमोन बिसोर बेराम आजार जायोब्ला बिसोरो आ माने अजानि साथियावनो थाङोमोन आरो बे अजा बुरजाबा फिसा थैयोे बे ओंथिया जायैब्लाय गावनि गथ'आ जुदि बेराम जायोब्ला बेयाव जुदि नोङो माखासे से अजाफोर लिंहरोब्ला बा सासे अजाया गुबुन मोनसे बुंगोन सासे अजाया गुबुन मोनसे बुंगोन बा गुबुन सासे अजाया गुबुन मोनसे बुङो। बेयाव बिनि बेरामा बांद्रायसो जागोन बेयाव माने रावबो अजाया हामनाय जानाय नङा आरो बे उम सासे से अजाया मायबा मोनसे सुबुरुन होलांबाय बेखौ मोजाङै फो फालियासै गुबुन सासे अजाखौसो हमलायबाय बै बेरामा मोजां हामा लाहानो गुबुन मोनसे बेरामखौसो नायलायबाय बिदियावनो माने बे बाथ्रा फावखौ फा ओ बाहायनाय जायो आरो माने औ उम माबाया मा बांद्राय मानसिफोरनाव सोङोब्ला बा बांद्राय मानसिफ्रा गुबुन गुबुन सुबुरुन होगोन बेफोरबायदि ओंथियाव बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नामा?
औ दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला जों दोनथ'नोसै दे
औ दे।